खोनादों नोंथां? औ नों खोनादोंना? औ था खोनादों गोजोन मो-मोनाबिलिनि खुलुमबाय। नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
अ' आं दा फन हरनायनि जाहोना जाबाय दाउ अमा फिसिनायनि बागै आरोना नोंथाङा एसे फोरमायना होबानो जाबाय उम दाउ अमाखौ मारै फिसियो? खोन्थाबानो जाबाय नोंथाङा एसे फोरमायबानो जाबाय।
औ नोंथां फोरमायनोसै नामा नोंथां? ओ जों दाउ अमानि थाखाय फोरमायनोसै नोंथां जेब्ला जों अ' अमा होनबा अमा अमाखौ किसुमान न'आवनो फिसा फुखायो किसुमान हाथाइनिफ्रायबो गलाफोर बाजारफोरावबो बायना लाबो जायो बेफोरबायदिनो बायना जेल्बा लाबोबा हाथोफोरावबो खोनादों नोंथां हाथाइफोराबो बायना लाबो जायो न'फोरावबो बनाय ओ बिदिनो बिमा फिसा फुखायो किसुमान।
उम उम
हाथायनिफ्राय बायना लाबो जेब्ला जोङो थायनिफ्राय बायना लाबो जोबा बाय-बायना लाबोन उनाव जायबा न'खराव न'खराव लाबोन गोनां जाबा हाथाइनिफ्राय फिसा जेब्ला इ अमा फिसाखौ जों जेब्ला किसुमान गुन्दैबो ओ फिसा नालाय फालिस दाना बेफोरखौ होजायो आरो उन्दै समाव खोनादों नोंथां? औ पालिस होनाय जायो बेखाय दानाबो होनाय जायो औ औ पालिस होनाय जायो दाना होनाय जायो। बिदिनो मास मोननै मोनथामनि उनाव एसे एसे देरबोबा देरबोलांबा जेब्ला इयो आदारखौ जानो हायोबा बेखौ गुन्दैदो गुन्दै उफ्रिफोरजोंबो होजायो नोंथां बिदिनो गोदोर-गोद ओ बिनो जेब्ला इयो गोदोर जाबा मास मोननै मोन साथाम जेब्ला दिनैहाय उन्दैनिफ्राय टटेल सुद सयमा फोर आव देरहांङो देरखांजों देरखांङो फुल टटेल बडि लायो स्ट्रं जानो थाखाय जेब्ला बेफोरावनो बेनिबो इदिनो पालि सापर बिदिनो न'नि माइ सौनाय
औ
बिदिनो गुन्दै जुजाय बे बिफोरदिनो होजायो नोंथां बे दाउमा आरा अमाखौ बिदिनो फोयो फेदेरनो हायो जेब्ला जों साम बनायनो थांबा जे बेफोराव साम गेजेर गेजेर ए अमानि थाखाय फिलौनि थाखायबो मुलिफोरबो होनाय जायो। थां मुलिफोरबा गाहामसि सिन जायो जेब्ला जों दाना दानाफोर दोनबायथाबा फेलौनिबो भाब फायो। जेब्ला लोमजानायबो भाब फायो। बिदिनो भि भिटामिनबो होनो गोनां गोनां गोनांथि जायो नोंथां। भिटामिनफोर बिदिनो बिदिनो फिसाखाय फाननो लागै बिदिनो लालर फाहर खामबाय थानांगोन। नोंथां कलारफोर थायबा न'नि खाम लानाया मोजांसिन जायो। जेब्ला अमाफोरा खिबा बे फोरखौ जों हासिबफोरजोंबो सिबगारनांगौ जायो। गेजेर गेजेर बेनि जायगाखौबो सोलायनो गोनां जायो जेब्ला गलार गैयाबा आरो गलार थिग गोनांथि जायफोरा गराद दो थायो बेफोर आरो मटरनिबो गोनांथि जायो। जेब्ला अमाफोरा गोदोरफोर गोदोर जायोबा बे खिनायफोराबो बांद्राय बांद्राय खियो। बांद्राय बांद्रायबो आदार जायो बेफोरदिनो उन्दैनिफ्राय लाल लखन खालामनांगौ आरो अमा फिसाखौ गलार थाबा बेबायदिनो लाल थाखायनो मथाथि सोरबा सोरबि बोसोरसे उनावबो हाथायफोरावबो फालांगिफोराबो जायो बेफोर बिदिनो खोब फेदेरनानै फानबो फालांगिफोरनोबो ओरैनो एदिनो आरो गोबां
सोलियो आरोना जोंनि बर' बर' जोंनि जोंनि गासै बर' न'खरावनो बेफोरबायदि दाउ, अमा फिसिनाय जायो आरो
बेफोर बाय दिनो दाउ, अमा बेखौहाय जेखा जों दाउ लानो गोनांबाबो किसुमान न'आवबो बिमार थायो किसुमान हाथाइनि गला बाजारफोरावबो बायना लाबो जायो फिसाखौ दा दाउनि फिसा हक हांसो फिसा हक जिखुनु बिबिध जिब जुनारनि फिसाफोर थेवबो हाथाइनिफ्राय मोननाय जायो न'फोराबो किसुमान न'फोरावबो बिदिनो फिसा
ओरैनो फिसिनाय होनबाथ जोंना मोसौ बोरमाफोराबो थांबाय हांसोफोराबो थांबाय ओम
अ आलदा आलदा खालामनांगो र जेब्ला जों मोसौफोर फिसिबा जेब्ला मोसौफोरबो फिसिबा उन्दैनिफ्रायबो फि जोंथ मोसौफोरखौथ बायनायानो जाया गानो नफोरावनो मासे मानै थाफाङो नोंथां खोनादोंना नोंथां बिदिनो न'फोरावनो न'फोरावनो माफा मानै थायो। मोसौ मोननोबो दानाबो होरो होनाय जायो प्रायभाग गांखोबो होनाय जायो दा थ' दैलां बोथोर बांद्राय जिगाब रावनो होनाय जायो आरो दा दाथ' दैलां बोथोरफोरावबोथ' जाहाफोरावथ' खलाफोर गैया बेफोरबायदिनो आलि होनो फोथारफोराव माइफोर आलिफोराव गांखोफोर थायो बेफोरदिनो हालु हानानै मोसौफोरनो दाना होनाय जायो आरो न' हाथेब फोरनिबो बिदिनो मोसौफोरनि दाना मोनो दानाफोरखौबो गेजेर गेजेर होनाय जायो बेफोरबायदिनो लालाफाहामो मोसौफोरफोरखोबो ।
ओम
आहाम बेफोरबायदिनो द दाउ फिसा दाउ फिसाखौबो बुहुद जोथोन लानाय जानांगौ दाउ फिसा जोथोन लायाबा नि लोमजानाय साजानाय गाराय जायो। बे खन खामाबा दाउ फिसाफोराबो बिदिनो बेमार आजार जाना बिदिनो थैलाङो आर' बिदिनो दाउ फिसाफोरखोबो किसुमान उन्दै टाइमाव माइरं इंखुर होनांगो जायो। गोनांथि जायो गो माइरं इंखुर होनांगो फास्ताव माइरं खोनानाव मास मोननै मोनथामथेनि उनाव एसे एसे देरबो हांबा बेखौ माइरंनि ओ गलाफोर हाथायफोराफोरावबो बा-बाजाराव दानाफोर मोननाय जायो उम दाउनिबो।
उम उम आरो मालाय गावबा गाव देरबाथाय एसेबाबो एरनानै जानो हानाय जायो।
न'निफोराथ' हारसिंनोसो ना गिरना जायोना आर' जेनेबा जेब्ला जेनेबा जेन इखो फिनज्रा गोजोब नाय दोननाय जायो बे फिनज्रा दोजोबनाय थ' बेथ' नागिरना थांनाय जानाय आदारखो गोब्राब जायो नोंथां। बे नागिरनो थांनाय हान हानि थाख हायिनि थाखाय नोंथां। बेखौ जोंङो दानाखौ बायनाय जायो आरो नोंथां जेब्ला जों फार्मनि थाखाय। दाउनो अमा फियोबा बेखौ बायनाय गोनांथि जायो नोंथां। बे दाउ अमा फिसिबा जोंनि खामनिबो गोनांथि जायो न'निबो गोनां थि जायो। जेब्ला जों दाउ अमा फिसिनो था थांबा न' न' बांफोरखौबो जो नांगौ जायो जेब्ला न' बां गैयाबा बेफोरो अ-अखानि दैदो बोथ' सिजानो हायाना नोंथां। बिदिनो इफोरखौबो औ औ नोंथां। बिदिनो बुहुत जोथोन लानो गोनां जायो। बे दाउ अमा फिफोरबाबो मो-मोसौ हक। बोरमा हक हांसो हक बिदिनो जिब जुनार फिसिबा बेफोरजोंनो जोथोन लानां गौ आर' बिदिनो न'नि रां रुफा बिदिनो सोलिनो हायो न'आव
आंखालखौ सुफुंनो हायो आरो।
आंखालखौ सुफुंनो हायो नोंथां। बेफोरबायदिनो बिदिनो सोलिना जानो हायो आरो नोंथां बेफोरफोरखौनो दाउ अमा फिनाबाबो बेफोरजोंनो जोथोन लानांगौ गावबा गाव जोथोन गावबा गाव दाना गावबा गाव आदार गेजेर गेजेर दाना होबाबो जाया नङा नोंथां बेहु दैखौबो होनां गोनांथि जायो। दै हक मुलि हक मुलिबो
मोसौयानो जा बोरमायानो जा मोसौयाथ' आरो डाबल बावसो मोसौखौ गाइखेर गाइखेरनिफ्रायबो फैसा मोनो गोबोर हासारनिफ्रायबो फैसा मोनो आरो फारसेथिंथि मोसौखौबो जों फालांगिफोरनो फानहरनानै मोनो
औ जोथोन लानो जोंना मोसौ मोस साफोर लाबाबो जोथोन लानो गोनांगौ बे जोथोन लानाय लानायनि बेसेनखौ मोनो आर' नोंथां
औ औ आरो दाउफोरखौबो नोङो फा-फानहरनोबो हायो न' जानोबो हायो अमाफोरखौबो
बिदिनो गुबुन गुबुननोनो बिभाग बिभाग खालामामनो हायो
आरो अमाया अमानि दामाथ' देनजारखा दा ओरैबाबो दावदैआबो
बर'नि बिखा जों अमायानो फेभरेटखा अमा आरो मो सौ दाउ बेफोरनो नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो बो माबायदि सिस्टेम खालाम माबायदि लालन फालन खालामो ना आलदा बिदि बिदि बिदिनो बेलेग खामो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
आलदायाथ' जेनोबा एखेयानो जागोन जोंना बर' न'खर नालाय अमा थाबाथाय सेरब सावनानै अफ्रि सावनानै होबाय
औ औ औ नोंथां।
आरो मोसौफोर फिसिबाबो मोसौ गोदोबोथ' ओरैथ' दुब्लिफोरावनो खाहैयो नरमेल गांसोफोरखौ जायो थेवबो सोरबा सोरबा सापरफोरबो होनाय जायो आरो
औ औ गुन्दैफोरबो होननाय जायो
बो होयो आरो दाउफोरखौ बाबो बिदिनो जोथोन लानांगौ
औ औ
बिदिनो गोबां न'खरानो दाउ अमाखौ लानानै न'खर सोलिनो हायो रां खान्थि गावनि रांखौ सुफुंनो हायो बेफार फालांगि खालामनानै बेफोर फोरजोंनो जायो आरो ना जोंनि बर' न' खर बे सुबुंफोरा
औ बेफोरबायदिनो बेफोरो सोलिना जायो आरो नोंथां ।
उम्म उम्म। ओरैनो नों सिनि ओनसोलाव जेनेबा बेसेबांसो फाराम दङ दाउ अमा फोरनि
औ नोंथां दाथ' गैथ' नालाय गैथ'वा दाना दैज्लां सम नालाय । खमानोफ्राय भाग दाउ फारामखौ फिसिनायफोरा एसे थेक जायो नालाय जागानिबो गोनांथि जायो नोंथां । बिदिनो न'खरनि फिना थायो माफा मानै बेफोरखौनो लालन फालन खालामनानै सोलियो । सोरबा दाउ थायो सोरबा बोरमा मा थायो जिखुनु जि फारामाथ' दा दैज्लांनि दिनाव एसे थेगआनो जायो नोंथां बेफोराव माफा मोनफा मोननै दोङो नोंथां बे फोराव जाबाय जेब्ला जाय टाइम थायो दा दैफो दुब्लि फोथारनि टाइम होसोनो हाया बेफोरखोनो नानै गुबुन न'खरखौ सोलायना लांनो हायो आरो नोंथां जाय जेन बेखार थाया जाय दुब्लिफोर
औ औ ।
बे खोनादों नोंथां?
औ खोनादो खोनादो ।
औ बेफोरदोनो मा ओ नुफा न'नै नुफा न'नै दोङ नोंथां बेफोरबायदि बारा गैबाङा । गैबांसोया नोंथांमोननिथिं गोबां नामा नोंथां एसे फोर फोरमायनो हागोन नामा
ओरैथ' जेनेबा था जेनेबा जोंनि ओनसोलाव थागोन थेवबो माने जों गामि हिसाबै जों गा गामि बिथोर हिसाबै जोंनाव बेफोर बायदि फाराम गैया आरो दा
औ नोंथां औ
गामि बिथिरसो जाहैबाय नालाय
औ
गामि ओनसोल नालाय बेबायदि गिदिर-गिदिर फाराम गैया आरो ना न'आव जेखिनि न'आव जेखिनि बिदिनो दंआरो ओ
अ
नोंथां दिनि ओ नोंथां समाबो जाबाय नोंथां थां ओ दिनैनि थाखाय सिसेयावनो औ नोंथां गोजोन्थों-नोंथां गोजोन्थों ना